हेल' अ अ खुलुमबाय खुलुमबाय अह अह अह आंनिफ्रायबो आंनि आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलि
औ ओ ओ जानाय लोंनायाथ' नोंथां जाजोब्बाय
अ अ अ जाखांबाय जाखांबाय नोंथाङाथ' जाखांबाय जानांगौ?
औ जाबाय नोंथां जाबाय जों दा मोनसे ओ टपिकनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
अ अ अ सावररायनो हागोन नोंथां।
ओ टपिकखौ जोङो लानोसै ओ
अ अ अ अ सल'बा था आसा आसा ओ गोबां मोजां मोजां मोजां टपिक लादों नोंथां
ओ नोंथाङा सल'बा था खोथाखौथ' होनबा बुजिखायो औ जों मा माने बारा बांद्राय ओ बांद्राय आवगायनिबो मानसि नङा बांद्राय सिगांनिबो मानसि नङा जोङो एसे मिथियो आरो नङा होमबा नोंथां?
अ अ एसां उननिबो नङा जों बारा ओ माबाबो नंद्राया बिदि गेजेरनि आरो
था होनोब्ला जोङो बेखौनो मिथियो माने खुगा खुगा सोलिबोनानै जाबोनाय आरो नङा होमबा नों थां बे जेबो जेबो लिरनाय थाया आरो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय बेखौनो सल'बाथा
अह नंगौ
दा बे सल'बाथाखो जोङो आवगायाव ओ सिथ्लायाव जिरायनानै ओ आबै आबौ बा बिमा बिफानिफ्राय जों खोनासंनो मोनोमोन आरो नङा होमबाा नोंथां
नंगौ नंगौ
दा बैफोर समखो जोङो बारग' होबाय
उम
नाथाय बैफोर समा जोंनिया जोबोर मोजांमोन नङा होमब नोंथां
नंगौ नंगौ
दा बे सल'बाथाखौनो जोङो खिसु बर'नि बिमाराव गुदि फरायसालियावबो मोनदोंमोन नङा होमबा नोंथां
उ उ नंगौ
खायसे खायसेखौथ' जों गुदि फरायसालियाव मोनदोंमोन नालाय आरो नोंथाङा बे बिफां गुदियाव जिरायनानै ओ सल'बाथा खोथा खोनासंनो मोन्दोंमोन ना
अ मोनदोंमोन नोथां मोनदोंमोन मोनदोंमोन ओ दा आं बुंलायनोसै मोननैसो बाथ्रा बेनि सायावनो नोंथां ओ सल'बाथा होननाय लोगो लोगो जोङो आगोल आबै आबौ समनिफ्रायनो माने बे बेफोरो सोलिबोदोंमोन आरो जेनेबा बे समाव जोंना बिदि जानबुं आरो खायफा टिभिफोर गैयामोन बेफोराव जों एसे समखौ बारहोनोबो हायामोन
औ नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंनाया नोंथां ओ नों नोंथांनाव एसे हालला सावना फैबाय थादों आरो फेन लगायदों नामाथाय नोंथाङा मायबा मोनसे साउन्ड फैदों एसेबबा गोसाबो नङा सोलिगोन दे नोंथां
अ अ अ ओ ओ मा बुंदोंमोन आं जे ओ आगोल जोंनिया बिदि आवगायाव जोंनिया बिदि गैयामोन गैयाबा जोङो बिदिनो समखौ थां होनो गेलेयोमोनबो गेलेनायजों लोगोसे बिदि जोंनि आबौ आबैमोना सल'बाथाफोरखौ बिदिनो बुङोमोन आरो जों खोनासंनाबो मोजां मोनोमोन। आरो मोजां ओ रंजाथावना बुस्थुआ बेनो जे जोङो गोलोम बोथोर समानो जोंनि थाखाय माने गुदिसिनमोन आरो मेनमोन बे समाव ओ
गुबै माने मेन समा ओं बबे समा माने गरम गोलोम बोथोर मोन आरोना नोंथां गोलोम बोथोरावथ' जोङो आवगायावथ' नोङो ओरै मा होनो बेखौ ओ कारेन्टबो गैयामोन नालाय ओंखायनो सिथ्लाफोरावनो एसे उन्दुग्लांलाबायायना थायोमोन आरो हराव नङा ओमबा नोंथां बे बैफोर समावनो जों सल'बा थाखाखौ खोनानो मोनोमोन। नङा होनबा नोंथां
ओ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो ओ बिदिनो बै बै समा माने ओ आबौआ जेनेबा बुंबाय सल'बाथा बेनिफ्राय आबैया गिसिबखौ लानानै सिबगासिनो। खाथियाव आरो लोगोसे उखुंब्रि दानस्रां
औ
खुमब्रि दास्रांजों बिदिनो जोङो रंजानाय मोनोमोन। आरो गोलोम बोथोरबो जाहैबायना ओ बिदिनो सल'बथाया आगोलनि समाव बिदि सोलियोमोन आरो
औ
जों जेब्ला उन्दैमोन। बेनो नोंथाङा अ दे बुंलाय
ओरैनोथ' नोङो सल'बथायाथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा जोङो किसुमान सल'बथाया नोङो गिथावनाबो थागोन बा भुटनि किसुमान सल'बथाया थागोन जोंहा जम'नि माने मिनि होनाय सल'बाथा थागोन रंजा होनाय औ किसुमान सल'बथाया जोंहा फैगोन नलेजनि माने सोलोंथाइनि बायदिसिना सल' बाथा थायो आरो आरो किसुमान जोंहा ओ मा होनो इखो दुखुनि सल' बाथ्रा थागोन बायदि बायदि रोखोमनि सल'बाथा थायो आरो दा सल' बाथा होनो बाथ थ' नोङो ओ दानि गथ'फोरा बा खुदियाफोरा मिथिला गाखोनो बायदि मोनबाय आं मा-मानो होनबा दानि जुगा एसे सोलायबाय नालाय मबाइल जुग फैबाय।
नंगौ नंगौ।
सल'बाथा होननाय जिनिसखौ बिसोरो मिथिला खोनो बायदि मोनबाय आरो इयुनावथ' नों गोमालांगोन बायदिसो मोनबाय आं नोंथां। नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव
अ दानिया माने ओ गथ'फोरा दानि गथ'फोरा सल'बाथा होननायखौ मिथि गौ मिथिब्लाबो बिसोरनि गोस गोसोआव बियो जों जेरै सानोमोन आगोल रंजानाय माने सल' बाथा होननाय लोगो लोगो मोनसे इन्टारेस्ट बेखो ओ बिसोरो मिथिगोबाबो दा बे इन्टारेस्टखौ मोनला मानोना बिसोरो मबाइलावनो गासै बे बुस्थुफोरखो आरो गासै भिडिअ'फोरखौबो नुलाबायो ओ अ बेफोरफोरखो नुनानैनो बिसोरो रंजानाय मोनो। खिन्थु माबायाव मोना बिसोरो ओ जेनेबा बैयाव मोना जि बुंनायफोराव बिसोरो बे खौ नुनो थांला आरो रंजानायखौ माने
औ बे आगोलनि जेनेबा खोनासंनानै जाबायदि गोसोखौ जों रंजानाय उसिफ'नाय मोनोमोन बेखिनिखौ बिसोरो मोननो थांला आर नङा होनबा नोंथां मा नाथाय बिसोरो ओ खोनादोंसो सल' बाथा दों मोननो होनना नाथाय बे सल'बाथाखो इसोरो खोनासंनो मोनासै आरो नङा होनबा नोंथां।
अ नंगौ नंगौ नंगौ।
थेवब्लाबो जों बेखो लाखिनो हायोबा मोजां जायो नोंथां।
नंगौ नंगौ ओ दायोन
गाव गावबा गावनि खुदिया आरो गामिनि खुदियाफोरनो एसे ओ बे सल'बाथानि बागै बा बिनि ओ जो जारिमिननि बागै एसे फोरमायना होनो हाबा इसोराबो थालांगोन आरो
अ अ अ अ बेबो मोनसे हारिनि मोनसे मोनसे हारिमुमोन। साननो थाङोबा नङा होमबा ओ मानो ओ आ दानिया माने बिजाबावबो जोंनि समाव जेरै सावगारि थायोमोन मानो बिजाबनि ओ लिरनायनि साइखि फिसा फिसा मोनसे गोबां रंजाथावना था दानिया बेफोरफोरखो बारा बिजाबाव नुनो मोनला। मानिया दानिया माने ओ दानिया माने गोबां दावगानाय मानसिफोरा दावगानाय अ माने एडभान्स आरो सिगां जाजोबनाय मानसिफोरा सावगारिजों अनलि लिरनाया थागोन ओ माथ्र' लिरनाया थागोन आरो लोगोस से ओ गोबां गोरा गोरा ओ अंक सानखान्थिफोरा नुजानो ह-हमदों आरो माने
औ नाथाय जोंना बेफोराव ओ खुदियाफोरखौ एसे ल'सो खामनाय बायदि नुयोमोन नोंथां मानो होनबा एसेबां गोब्राबखौ जुदि ओ सासे खुदियानि मेलेमाव सोना होयोबा जिहेथु बे हाया। बिदियाव माने बेखौ एसे ओ माने आवगायनाय सारा फावसाय फिननायखो सो जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
बेनिखायनो बे सावगारिफोरजोंनो बुज जायनो हायोब्ला जोंहा एसे माइन्दआबो एसेबां खस्थ थ'' मोना आरो जालाङो आरो बिदिनो। दा बेखौ ओ फोसाबफिननो हायोबाथ' नांगौ।
नांगौ नोथां नांगौ नांगौ। उ आरो जोंनि समाव जों सल'बाथा होननाय लोगो लोगो हमना ला ओ आबौ आबौ आबैमोना होननाय बादिब्ला हमना ला जोङो जुनाराबो बे समाव रायलायनो रों रों ङोमोन आरो माने ओ बिदि बाथ बिदि बाथ्राखो खोनाबा जों रं जाखांनाय मोनोमोन नाथाय दानि गथ'फोरा सानगोन जे जुनारालाय बोरै रायलायनो। आरो बिदिखो माने उल्था उल्थिनो सोंबाय थागोन सोंथि खालामगोन। बिदिनो बिसोरो माने बारा ओ इन्टारेस्ट गैयि बायदिखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
जों जों बिदि समाव जों बेफोरफोरखौ खसोंलाबायामोन माथ्र' बुंनांगोल' बिदियावनो जोंङो रंजानायखौ मोनोमोन आरो जे बिदि बिदि बुंदों। सियाला ओ मोसाया बिबायदि बुंदों। बिदि होननाय लोगो लोगो जों मोनसे रंजानाय मोनो जे बा बिदि बुंलायनो हादों बि बिदि होननानै रंजानाय मोनोमोन आरो।
औ नोंथां नंगौ।
थिग बेफोरनि बेफोरखौ नुनानैनो बेफोरनि कारन कारनावनो माने रंजानाया गैला होनना सानो आरो।
नंगौ नोंथां।
ओ नोंथां आङो नोंथांजों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। मिथिनो मोनैफोरखौ। आरो गोबां गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा जे बे टपिकखौ लादों। आं आरो ओ सानाखैमोन बे जे बिदियाबो बिदि जागोन होनना। आं मोजां मोनदों नोंथांनि टपिकखौ।
औ
आसा खालामो उनावहालागै आरोबाव नोंथांजों रायलायनो मोनबाय थागोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां दाथ' समाबो जाबाय खोमा नोंथां न समा जाबायना? जाबायना समा नोंथां? औ औ जाबायबा नोंथाङा दाननानै हो दो न' आंनिया एसे प्रब्लेम जादों।
औ जागोन नोंथां जागोन जागोन। अ साबायखर